औ मा खबर नोंथां?
ऐद दंला बायो नै, मा खालामदोंसो सोंहरनो नायगिरदोंमोन आं।
ओ।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया खान्थाल बेगर सोमोनलै।
खान्थाल बेगरजों मा?
खान्थाल बेगरजों माबा फुख्रिनि ना।
फख्रि फख्रिनि?
औ।
सारना मोनखोना माना मोनखो?
मा होनदों?
सारखो ना माखो? ना बोनदों?
माबा गुरनायसोमोन।
ए फख्रियाव गुरबाय होनबा नोङो फख्रियावनो गुरबाय?
फख्रियाव गुराखैब्रा
होमबालाय फुख्रिनि नायालाय?
दंगआव गुरनो
ए। जाबाय होनबा नाजों?
औ। गरमथार माथो बोथोरा
गरमथारलै बेरायहैनोसै नामा?
अबाव बेरायहैनो?
हाजोफ्राव दैमाफ्राव दुगैलाबायनोसै गरमनि।
थांजागोन थांबा।
खैथासोयाव थांनो?
दा माबायाव थांसैब्रा थिनथासोआव।
थिनथा एसे गोबावद्राय जाया होनबा मोनाद्राय जाया?
जागोन थिनथायावनो।
थिनथायावनो? एसे लोगोफोर लिंदो थांनो
हो?
लोगोफोर लिंदो होनदां
ओम। ओमफाय मा ओंख्रि जाया नोंस्रालाय?
जोंना?
ओम।
जोंना मैथाजों ना गोरानसोलै।
ए बिराद गोथाव गोथाव जायो माथो नोंसा?
है ना गोरानखौलाय अबाव गोथाव मोनलायखो
गोथाव ब्रा मैथाजों ना गोराना
गावसिनासो खानथाल बेगर लायबाव
ओमफ्राय माइफ्रा गायखांबाय नाम नोंसा
जोंंहा गायनायानो जायाखैलै दैयानो गैया दुबलियाव
ह
नोंस्रालाय
जोंहा गायखांबाय सप्तासेयानो जाबाय गायखांनाया
बा देन्जादलै नोंसा।
जांख्रियाव लिंहरलायासै होनबा।
जांख्रा बानायासैलै देग्लाय।
जाख्रां बानायलायासै।
मोनदो।
जांख्रा बानायलायासै।
हु बानायासो देग्लाय जांख्रा।
न'नि गोजा लागायबाय नामा?
औ न'नि गोजा होबाय।
नोंसिना हाया बिगा बेसे दंमोनलै।
फारस बिगा ललै।
ए बुरजायानो दं माथो।
नोसिनालाय।
गैया जोंहा थिन बिगा ल।
थिन बिगा जायो लै।
माय गायजाबोन जायो।
माइ गाय जाबानो जायोना।
औ।
देग्लाय थासुमलि गायाखै नामा?
हसुतु।
देग्लाय थासुमलि गायाखै।
गायदोंमोन गा गायनाया।
गायनांगौमोन ना जानो।
ओमफ्राय दालाय मा खालामदों नोंलाय।
जना दोंलै गरमथार माथो बारबो गैया नोंलाय।
आंबो दङमोन दासो दुब्लियाव हालेवना फैदोंमोन।
दुब्लियाव हालवहैदोंमोन होनबा।
औ।
हालुखांजोबसिगोन नामा?
नङा मालनावसो हालेवदोंमोन हाजिरा।
ए सानसेयाव बेसेबां मोनो हाजिरायालाय।
सानसेयाव साराय तिनस'।
साराय तिनस' मोनसाबो।
सानसे माने आदा बेला आरो।
आदा बेला
औ
होमबा सानसेयाव बेसेबां मोनहैगोन?
सानसेथ' हालेवा सानसेयावहाय माबासो मोनो आरो। सातस'सो।
आतसा जोंनिथिं माथो एसे गोगोम मोनसिनो नोंसिनिफाय
जोंनिथिंजाय आदाबेलायावनो सारिस'।
नोंसालाय माजों हालेवो ट्रेक्टरजोंना नांगोल जों।
जोंनाथ' ट्रेक्टरजोंसो लागायबाय देग्लाय।
ए
बाबायना मोसौजों हालौवनो
ओम
खेबसेनो जानायबायदि ट्रेक्टरजों होबाय
ना मोनाखै नामा नोंसिनिजों
जोंनिथिं दैयानो गैयालै नाखौनो मोना माथो नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिं मोनदों
दुब्लियाव गुरनानै एराद मोनदों
गुरहैनांसिगोन नोंसिनिथिं
गुरफैजायो
नाखौनो मोनजाला माथो जोंनिथिंजाय
जेखाइ लाबोफा
जेखाया ला गोगोम देनजार जेखाइ दंखायो आंनाव
औ
दालाय माथो खालामदों
दा नै ओंखाम जानो नागिरदों दासो
आ खान्थाल बेगर जों
औ खानथाल बेगर जों
कलेजाव थाङाखै नामा?
दिनै थांनाय जायासै कलेसआव मैयाबो थाङाखै दा खामानि जागासिनो दंना न'आवहाय
औ हालौनानै
औ
कलेजाव एगजामा मालानिफाय मोनलाय
एगजामा बे मास बायनानै जासिगोन खोमा
औ दाथ' गरम बन्दसो ना बावदों
औ
गरसेयावनो थाङैया मास मोनसे गाहाम जाबायना
मेट्रिक एक्जामाव बेसेबां मोन्दोंमोनलाय नों पारसेन्टखौ
हैइ बारा मोनाखै लाजिलाय लाङोलै खिथानो
लाजिनाङालै खोन्थादे बेसेबां मोनदों
जेन थेनसो पास जादों होनजायो बारा मोनाखै
जौखोन्दोआलाय बेसेबां
जौखोन्दो आ ओ स्निजिसे पारसेन्टमोनलै।
हाब बुरजा थार माथो होमबा
ओहौ है बेखौनो बुरजा होनो नामा लाजिबाय लां खिथानानै
फरायनाया ना गोसो होयोमोन खोमा नोंथाङा
गैयालै गोसो होआ गोदाव सोरावसो हैलाबायदों नोंलाय बेसेबां मोननायमोन
आंनाथ' थार्टिसिक्सल' मोनदोंमोन आं थामजिद'
मोनगोन नों थार्टिसिक्सल'
नोंगौब्रा
थगायबाय लै
नोंगौ आं माबाल' मोनदों थामजिद'ल'।
थगायबायदां?
थगैयाखै।
फोथायनो हालाय लांलालै नोंखौ।
बै नोंसिना न'आव मोसौ दंना गैया?
गैया जोंना। मोसौखौ फिसिनाय जाला आरोना बोरमासो फिसिलाबायो बोरमा। अमा दाउ हांसो बेफोरखौल' फिसियो दाना।
सिगसालाराल
हा
सिगिसल आरो
दाना मोसौफोरखौ फिसिलालै बायो। बोरमा बोरमाफोरखौसो फिलाबायो ओरैनो खालाबायना दोनो।
माबैसो दं बोरमाया?
दसथासो मा माजिथा दं।
ए
मा जिथा दं मा जिथा।
बुरजायानो दङथ' होनबा।
औ नोंसालाय?
जोंहा बोरमा गैया।
बोरमा गैया मा माथो दं?
जोंहा अमा दं मोसौ दं।
ओमफ्राय
ओमफ्राय बेनोसै गैला।
गैला।
गलियाथ' गिदिरथार जागोन नोंसिना।
गलाया बानायथ'वाखै। बानायगोनसो एसे गिदिरखौनो बानाय नांगोन। बोरमा फार्म खालामसै।
ओमफ्राय फान्थियालाय माबैसे ओमफ्राय फान्थायालाय माबैसे?
फानथया दस्तासो दं। गासिबो फान्था गोजालै।
दे होमबा ना।
औ दे दे।
औ दे